हेल'
औ नोंथां
औ नोंथां आं दिनैहाय नोंथांनो कल खालामनायानो जादों ज जाहैबाय माने जोङो जोंनि बारि बागानाव मोननाय फिथाइ सामथाइनि थाखायहायो सावरायनाय हरदोंमोन आरो नोंथां
जागोन नोंथां जागोन
दा नोंथाङा नोंथांनिथिंहाय मोननाय बारि बागाननि माखासे आबादफोरखौ खोन्थाना होनो हागोन ना फिथाइ सामथायाइ बा जिखिनि जा औ
ओथां जागोन द बारि बागानाव एबा जोंनि साइडजों फिथाइ सामथाइ मोननाय होनोब्ला
गोबां रोखोमनि फिथाइफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां जाय फिथाइफोरा जोंनि देहाखौ गोख्रों लाखियो जायखौ जों बुङो सुमफ्राम ना आथिखाल आथिखाल आथिखाल बिथिङाव जोंनिथिं माखासे लाइमोनफोरखौ बै इयुन जेनेरेसन नङा दानि गोदान जेनेरेसना माने बै सुमफ्राम जायखौ जोंनिथिंथ' माने थामबो होननानै बुङो नोंथां माने बै सुमफ्रामखौहाय नै बेफोरखौबो माखासे बारि बागानाव एसेसो हा दङब्ला
औ
माने बागान बानायनानै माखासे फालांगियाव फालांगि महरावबो फाननायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां एबा गायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जों बारि बागान दाथ' गरम बोथोरना नोंथां दैज्लांनि माने नै दानि बे सोलिफु दानाव जेरै खान्थाल थाइजौ नैबेफोरखौ माने गोबां मोननो एबा जानो मोनगासिनो दं आरो नोंथां जेरै खान्थालफोराबो गोबां रोखोमनि माखासे एबा आथिखाल बिथिङावहाय नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ
माने लाल बुम्बाइनो बार' मासि खुथिया बेफोरबायदि माने रोखोम-रोखोम खान्थाल फोरखौबो नुनो मोनसै आरो लोगोसे ओ थाइजौ होनोब्ला जायगा लायै जायगा
गोबां बोसोर बोसोर मोनबाय थानायखौ नुलिया आरो नोंथां नाथाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने बोसोराव खनफाखौल' मोननाय नुयो आरो नोंथां जेरै दासिम नैबे दानिसिम सोलिफु दानाव माने मोनजाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे रैमालि जायखौ इंराजि जियाव आनारसबो होननानै बुङो खायनाफलबो होननानै बुङोना
औ नांगौ
गोबां रोखोमै बुङो माने बेखौहाय फाइनापोलनो आनारस बेफोरबायदि रैमालि बेफोरबायदि होननाय खोनायो आरो नोंथां जायगा लायै जायगा बेफोरखौबो माने आथिखाल बिथिङाव गोबां जायगा लायै जायगा जोंनि बबेबा गय बारि नङाब्ला उसुं खाथियाव थानाय हा नै बेेफोरावहाय बैफोर फिथाइ सामथायाइखौ मावनायखौ नुयो आरो नोंथां। आरो बेजों लोगोसे बारि बागानाव फिथाइ सामथाइ मोननाय होनोब्ला जोंहा ओ बै जुम्बुरा ना नोंथां बे जुम्बुरा जायखौ जों मेसें बोथोराव माइ हानाय समाव नारें खाजि जायो जुमबुरा खाजि गलायनानै जायोना बे खौबो मोनजानाय जायो आरो नै दाथ' गरम बोथोरनि सम ओ लेबु एबा नैबे लेबुफोरखौबो मोननाय जायो आरो नोंथां ओ आथिखाल बिथिं बिथिङाव माने बै लेबुफोरखौबो ओ जायगा लायै जायगा जोंनि ओनसोलफोराव गोबां ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां। ओ जायनि ओ बेसेनखौ जों दा बुंनो थाङोब्ला माने ओ से मनाव ओ तिन हाजार थाम रोजा गाहामखौ जों मोननो थांसै आरो नोंथां। माने बैफोरखौ नायनानै ओ आथिखालाव गोबां लेबु आबादखौबो मावनायखौ नुयो आरो नोंथां आरो लोगोसे बै ओ खमला
उम
खमला-खमलाखौबो ओ जोंनि ओनसोलफोराव दासिमबो मावनायखौ नुयो आरो नोंथां माने बेफोरबो देहानि थाखाय जानो थाखाय मोजां नालाय नोंथां आरो आरो बेजों लोगोसे ओ बे जाग्रा फिथाइ सामथाइ होनोब्ला जोंहा जायखौ बुङो उम वाटारमेलन ना नों थां बै ओ बे वाटारमेलनफोरखौ ओ गोबां ओ सा साफायावनो ओ से बिघा नै बिघा बा बिघा जि बिघा गाहाम जोंनि ओनसोलावहाय ओ मावदों आरो नोंथां
औ
गाव मावनो हायाखैब्लाबो माने साथिनि ओ खाथिनि जाय ओ जोंनि लाइमोनफोर बिथांमोना मावगासिनो दं माने जों बिथांमोननि जायगा ओ आबाद मावनायखौ नायोब्ला ओ गोबां मुलाम्फा जादों एबा जायो होननायखौ जों मिथिदों आरो नोंथां।
औ
बेफोरखौनो जों माखासे जोंनि साखारि फाखाथि बारि बागानाव मोननाय ओ फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों बेफोरखौनो माने ओ सरासनस्रायै रायखांनो हायो आरो नोंथां।
औ
बेबायदिनो नोंथांमोननि साइडफोरजों ओ फिथाइ सामथाइफोर खौ माबायदि मोननो एबा ओ आथिखाल बिथिङाव माबायदि मावो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ जोंनाथिंथ' फिथाइ सामथाइ होनोबा माने बिराद। माने जे बारि बागानफ्रावनो थायो नालाय। मोनो आरोना बिदिनो बोथोरनि। औ दैज्लां बोथोर आरो जेन'बा मेसें बोथोर माने ओ जि बोथोर माने मोनफ्रोमबो बोथोरावनो माने फिथाइ सामथाइखौ एसेब्लाबो हायोबा जानांगौ। होनो नालाय सिगांनिफ्रायनो आबौ आबैमोना। थ' जोंनाव बारि बागानफ्रावनो माने फिसा फिसा एसे फांफा फांनै माने बिदि। खौ जोङो गायनानै लायो आरोना बेफोरनिफ्रायहायो। जोङो मोनो जेरैहाय थालिरफोरखौ मोनो दा बोथोरावथ' थालिर। आरो थाइजौनि बोथोर। खान्थालनि बोथोर नालाय दा औ बे फोरखौ जोङो मोननो हायो आरो लेबु जेबे गोलोम बोथोरावहाय बिराद गरम जानाय समावहाय जोङो बेफोरखौ। माने लिबुखौहाय माने दै गुसुआवहाय सेबनानै खिनि होनानै लोङोबा माने आराम गोजोन थान्दा मोनो आरोना?
नंगौ नंगौ
जोङो जायो। ओमफय बिनि अनगायैबो जोङो ओ थाइजौफोरखौ जायो थायबो। थाइजौखौथ' जोङो गोलोम ओ बोथोराव जेनेबा। फिथाइ गोथांखौनो जोङो लगायनानै जायो आरोना? मोनै सायावनो आरो मोननायनि उनावबो। जोङो थाइजौखौहाय माने फोमोननानैबो। जानायखौ नुनो मोनो आरो बिफांआवनो बिदिनो गोमोनानै। मोनबा खानानै जानायखौ नुयो आरोना आ बे बेखौथ' थाइजौखौथ' जोङो बिदिनो गोथां आरो गोमोन जानायनि अनगायैबो जोङो बेखौहाय माने दा, दाथ' दैज्लां सम नालाय बे थाइजौआथ' बोथोर मोनसेल' थायो नालाय। एखायनो मेस मेसें बोथोरावहाय जानो थाखायबो जोङो माने ओ ओ आथि आखथिनानै लानायखौ नुनो मोनो आर ना जोङो जेन'बा। ओ दा दैज्लां बोथोराव जाब माबानो जोब जोबहै माने जोबहैयै बायदि उननि थाखाय जोङो। थाइजौखौहाय आसार बानायनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो बानायनानै दोनोबो आरो आङो नों नोंथांनो आसारखौ माबारै बानायो बेखौ एसे खोन्थाना होनो सानदों थाइजौ आसार। खो औ। औ आसारखौथ' जोङो ओरैनो बे थाइजौखौहाय जोङो। ओ सुनानै लाग्रोबाय माने। बिफांनिफ्राय हाननायनि उनाव जोङो सुनानै लाबाय बेनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ मोजाङैनो माने बे थाइजौनि दैया रानजासे इ माने फोरानो आरोना ओ सान्दुंआवहाय सान्दुं गोसोआव बिनि उनावहाय जोङो मा होनो संख्रि हालदै होनानैहाय बेवला गायनानैहाय। दा मोजाङै फोरानो आरोना ओमफाय। फोराननायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय माने मस्टलि मस्ला ओमफाय बिदिनो ओम उम सामब्राम गुफुर, बेफोर होनानै ओमफाय मस्ला होनानै ओमफ्राय फानलु गोरानफोर ओमफाय बिदिनो थावजोंहाय थावखौहाय फुदुंनानै, बेयावहाय मोज मोजाङैहाय माने एसे एवनानैहाय एवदोबनानैहाय माने फ्राय ओनफ्राय आरोना एसे एवनानै ओमफ्राय बेखौहाय। माने भयामावहाय सोनानै दोनो आरोना माने गोबाव जानो थाखाय आरो सेवै बायदि
औ
बिदिनो जोङो माने आवथायनानै लायो आरोना उननि थाखायहाय थाइजौखौ औ ओरैनोथ' थालिरफोरखौ जोङो माने देहायाव बोलो मोननो थाखाय माने थालिरफोर जायोबा भिटामिनफोरबो मोनो नालाय बेखायनो जोङो बेफोरखौ जायो आरो आरो औ बेनि अनगायै जोङो माने गोबां रोखोमनि बिदिनो फिथाइ सामथायाइखौफोरखौ मोनबावो जेरैहाय मा होनो लेबुफोर थाबाय ओमफ्राय लेबुनि अनगायैबो जोङो बिदिनो नोंथाङा जेरै दहायहाय बुंदों जुमब्राब र बिखौबो जोङो मोनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो औ दा गोलोम बोथोर समावहाय जेन'बा बै ओ बै जे नारेंखलफोर दङ ना बेनि बिदैखौहाय जोबो लोङो आरोना लों आरो नाले बोथोरावहाय औ बेफोरनो दङ ओमफाय बेनि अनगायै जोङो बैजि ओ मा होनो बेखौहाय जेन' गोखैफोर जाग्रा जेरै नारें जाबथु ओमफ्राय हायो मिथामुरि बेफोरखौहाय लिसु बेफोरखौ मोननो हायो आरोना नोंथां माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्राफोरखौ माने बुंनानै जोङो फोजोबनो हाया आरोना मोनसेल' नङा बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोम बिदिनो गोबां जाग्राफोरखौ जोङो मोननो हायो नोंथां
नंगौ नंगौ
औ आरो बै बि बि जोङो माबाखौबो जायोना मुदुफुल जे होनो मैथ्रु फिथाइ बे खौबो जोङो फिथाइखौहाय मोनबा लागायनानै जायो आरो ओंख्रिबो जायो आरोना बिखो
मधुफुल आरो बै खोरदै ना मा होनोमलाय
औ औ औ खोरदै खामरेंगाया ना औ खामब्रेंगाखौ औ बेखौथ' जोङो दाउजोंबो जायोना आरो ओरैनोबो लगायनानै जायो औ औ
आरो बै मोनसे बै नारें फिसा फिसा दङना नोंथां बे गल लिबु नामा होनो नै
बेखौथ' जोङो
मुलिबो होननानै खोनायोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ आरो बेदरावबो जायो जोङो बेदरजों ओंख्रि संनानै
औ
- अ नोंथां होमबा जोंना टाइमा जानानै फैबाय नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां औ
औ